औ हेल' औ औ खोनाबाय नोंथां औ ओम ओ आंथ' दा मोजांङै दनथयो नोंथां
औ औ औ दा गोजोन सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ नों थांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय दा जोंङो मोनसे आयदाबा मोनसे बेलानि सायाव दान्दिसे सावरायलायगोन नङा होनब्ला नोंथां
औ औ नोंथां नोंगौ औ
औ दा माखौ सावरायगोन होनना बुङोब्ला जोङो जिउ दावबायनायनि सायाव दान्दिसे सावरायगोन आरो नोंथां दा आं एसे नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों।
औ औ औ हागोन‌ दे औ
औ दा जिउ दावबायनाय होनना बुङोब्ला जिउ दावबायनाया बर' रायजो थुनलाइयाव सुबुंनि जिउ दावबायनाय नङा होनब्ला नों थां
औ औ
नाजानाय आरो समाजारि जिउनि एंगार हायि मोनसे बिन्दो आरो ना थां दा बर' हारियाव जिउ दावउ बानाय होनब्ला सासे सुबुंनि उन्दै समाव खारनाय निफ्राय लानानै लांदां जिउनि जोबनाय बुब्लिसिम नाजाबोनाय आरो आवगायलांनायखौ बुजियो आरोना नोंथां।दा जिउ दावबायनाया सुबुंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनाय सिम थांनानै थानायनि मोनसे गोलाव आरो गोथौ जाथाय आरो ना नाथाय दा बेयो केबोल सान आरो बोसोरनिफ्राय फारिलायनाय नङा फारिनो ओ लाइल' नङा आरो ना था
औ
बे जाबाय सुबुंनि सिमा नाजानाय गोजोननाय दुखु खस्थ' आरो समाजारि जिउनि मोनसे मोजां
समाज आबाद मावनाय आरो खौसेथिनि आवगायलाङो बा आवगायलां
औ।
सुबुं जिउआवबो दावबायनाय समाव बायदि रोखोमनि सोलायनाय फैयो नङा होमब्ला नोंथां। बोथोरा जेरै थांलाय फैलाय जायो बिब्दिनो मानसिनि सुबावबो दावबायनायाबो माने सोलाय फैयो आरोना माखासे ओ उन्दै समनि दावबायनाय माने उन्दै सम आरो सोलोंथाइ लानाय माखासे आयदाफोर दंङ नङा होनब्ला नोंथां दा जिउ दावबायनायनि गुदि बिन्दोआ जाबाय माने उन्दै सम एबा ग गथ' सम नङा होनब्ला नोंथां। दा बर' गामि फोराव गथ' समनि जिउ दावबायनाया मिथिंगानि मोदोमनायाव बयबो समिनाखौ माने जागायो आरोना नोंथां दा गथ' समनि रं जानाय दङ। माखासे सोलोंथाइनि फारि दंङ नङा होनब्ला नोंथां दा गथ' समनि रंजानाय होनना बुङोब्ला गामिनि बारहावा अखा सान्दुं आबाद थिलि आरो गामिनि हारिमुवारि गेलेनाय जेरै खुथु गेलेनाय गे गिला गेलेनाय बायदि बायदि गेलेनायनि गेजेराव माने गथ'साफ्रा हारिमुवारि गियान मोनलाङो आरोना नोंथां दा सोलोंथाइनिबो माखासे माने जिउ दावबायनायनि सायाव सोलोंथाइ थाइनि माखासे फारिलाइ बा फारि थायो नङा होमब्ला नोंथां दा बे समाव बिमा बिफाया उन्दै ग थ'खौ समाजाव सासे मोजां सु सुबुं बानायनो थाखाय सोलोंथाइ होयो नंगौना नोंथां नंगौ सोलों थाइनि दावबायनाया सुबुंनि गोसोखौ गोजों खालामो आरो बियो जिउनि इयुनखौ ओ माने दानायाव गाहाय हे फाजाब होयो आरो ना नों थां दा नोंथाङाबो अननानै आंनो ए से जिउ दावबायनायनि सायाव ओ फोरमायना होनो हागोनना? औ दे अन्नानै ।
ओ बर'फोरनि जि-जि-जिउ दावबायनाय उन्दैनिफ्राय जेनेबा थैजा सिम जेनेब्ला जोंनि जि दावबायनाय बेयो जोंना जो ओ जोबोर जोबां-गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जालाङो दा सिगाङावनो जोङो उन्दैनिखौ लानानै उन्दैनि फ्राय जोंनि जोनोमनिफ्राय थैनायसिम जोङो समाजनि नियम खान्थिजों औ समाजनि नियमखान्थिजों जोङो सोलिनांगौ जायो । जोङो साफ्रोमबो सुबुं फोरा सा फा साफा समाजनि बेन्दोंजों खाख्रबजानाय । जोङो रावबो बे बेन्दोंनिफ्राय बारग'नो हाया जोङो जोनोम जानायनि उथुमि हास'नायनि फ्राय जोङो हाबा जानाय आरो थैनाय बे मोनथाम खामानिया जोङो दंखायो औ बेनिखानो जोङो औ जेब्ला जोनोम जायो जों बिमा बिफा फोरोङो जोंखौ स्कुलाव थिनहरो बिसोरो जोंनि फोरोंगिरि बिसोरो बिमा बिफाया ओमफ्राय बेयो जोङो जोंखौ फोरोंनो जोंखौ स्कुल स्कुलाव थिनहग्रोयो गिबियावनो बिनि उनाव जोङो बेयाव जों गोबां फोरोंगिरिफोर लोगो मोन फोरोंगिरिफोराबो जोंखौ फोरोंनानै जोंखौ गोजौ फारसे दैखांहरो। बिसोरनि फोरोंनायाव जोङो रोङो औ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो जेब्ला जोङो गोजौ थाखोआव मोनहैगोन अब्ला जोंहा जोङो गावबा गाव लामा लानायनि जोङो मोनसे सम स-सौहैयो नङा होमब्ला जेब्ला जोङो फरायनाया जोबहैबाय अब्ला जोङो गावबागाव लामा लानाय नुनोसै। लामा सायख'नांगौ जायो जों थांखि लानांगौ जायो जोंनो। नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
दा बेफोरखौ जोंनो उन्दै समाव जों जोंनो बिमा बिफा आरो फोरोंगिरि बिसोरो फोरोंनानै हरखायो जाहाथे जोङो जिउ दावबायनायाव जोङो गोरै लामा लानो हायो। जाहाथे गोनो गोथो जाया जोङो सोलिलांनो हायो न'खर दालांनो हायो जोङो गुबुनखौ फोरोंनो हायो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो फोरोंनो हायो बेनि थाखाय जोंखौ फोरोंखायो थारमाने। औ बेबायदि आरो।
दा सेंग्रा सिख्ला सम नि मोनसे नाजानाय थायो आरोना जिउ दावबायनायाव। दा जिउ दावबायनायनि बयनिख्रुइबो गोसो गोनां आरो गो ख्रों बाहा गोआ जाबाय सेंग्रा सि ख्ला सम नङा होमब्ला नोंथां। दा बे समाव सुबुङा गावसोरनि सिमांखौ थार खालामनो थाखाय खस्थ' आरो नाजानायनि लामा थियो आरो ना नोंथां दा जिउ राहा दानाय मा खासे ओ सोंथिफोर थायो। सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव सासे सुबुङा आबाद मावनाय बा सा खरि, बेफार, बिजनेस एबा दानाय लुनायनि गेजेराव गावसोरनि न'खर आरो जिउ राहा खौ थि खालामनाय जायो आरोना नोंथां। दा माखासे समाजनि दायथ' थायो समाजारि दायथ' थायो बे समाव सेंग्रा सि फ्रा गामि आरो समाजनि आफाद बा आबाद मावनाय आरो बैसागो बादि हारिमुवरारि उत्सबफोरखौ सामलायनायनि दायथ' थायो आरो ना नोंथां दा माखासे न'खरारि जिउ आरो सामलायनायबो थायो दा जिउ आरो न'खरारि सामलायनाय होनना बुङोब्ला हाबा हुखा जानायनि उनाव सुबुं जिउनि मोनसे द दावबायनायाव मोनसे गोदान थाखो फैयो नङा होमब्ला नोंथां फैयोना औ बे सानफ्राव सुबुङा केबोल गावसोरनि थाखायल' साननाय नङा बे न'खर आरो फिसा फिसौफोरनि इयुननि थाखाय खामानि मावनाय समा जायो आरोना बेवहाय औ दा माखासे हा बा हुखा बा न'खरारि जिउनि खामानि थायो नङा होमब्ला दा सामलायनाय गोहो होनना बुङोब्ला फिसा फिसौफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय न'खरखौ रांखान्थियारि गोजोननाय होनाय आरो समाजारि खान्थि मानिना सोलिनाय बे समाव बियो समा गाहाय खालामनाय जायो आरोना नोंथाय दा बे सिम सुबुंनि गोसोआ उन्दै समनिफ्राय बा माने जावनो हायो आरो जिउनि था मोननाय जा नोंथां दा ओरैबायदि जिउ दावबायनाया नाजानायनि देरहासारनाय थायो बा रांखान्थियारि आंखाल बा जिउ दावबायनायाव फैनाय ओ आवगायनाय आरो बाथाफोर माखासे बाथाफोरबो थायो आरोना नोंथां दा बाथाफोर होनना बुङोब्ला रावबो सुबुंनि जि व दावबायनाया समान नङा होमब्ला नोंथां दा नोंनिया बेलेग आंनिया बेलेग गुबुन गुबुन मोनसे गावबा गाव दावबायनाय थायो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों ओ लामायाव बायदि रोखोमनि बादा बिफद आरो दुखु खस्थ' फैयोबा खस्थ' फोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा नाजानायनि देरहासारनाय बा नाजानायनि देरहा फोरनाय होनना बुङोब्ला रांखान्थि थियारि आंखाल बेराम आजार एबा समाजनि जेब्ला बादा फैयो बेखौ जों माने गो गोरों गोसो आरो थै जटाजों माने मो गा मोगि खालामनांगौ जायोबा खालामनांगौ आरो ना नोंथां पारफोरखौ बारलांनो हानायानो जाबाय जिउ दावबायनायनि गाहाय देरहासार नङा होमबा नोंथां बाथाफोरखौ माने बारलांनो हानायानो जाबाय जिउ दावबायनायनि गाहाय देरहासार नंगौना नोंथां औ माने सासे सुबुङा जिउ ओ जिउनि जेसेबां खस्थ बा बादा फैयाथों मानो लामाखौ बे नागारनो नाङा आरोना नोंथां थारैनो दा बिनि गेजेराव से गोजोन समाज साबायखर था यो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा नोंथाङाबो एसे सुंदयै माने बा नै बा थाम मिनि माने स सुंदयो बुंनो हागोन ना अनानै
औ हागोन दे औ
औ दे फोरमायलाय
दा जोंना बे समसिम सौहैयोब्ला गाबा गाव लामा जोङो लादायसिम सौहैबालाय जेब्ला जोङो बै समाव जोङो ओ गो गोदान गोदान उन्दै उन्दै गथ खौ जोंनो फोरोंनांगौ जोंनि खामानि मोनहैयो जोङो उन्दै उन्दैखौ फोरोंनांगौ ओमफ्राय बे बेल नङा जोङो गामिनि गामिखौबो जोङो फोसाबनो नाजानांगौ बे टाइम समा मोनहैयो बेयो जोङो मोनसे टाइमाव जोङो थारमाने जोङो बिमा बिफा जाहैयो मोनसे समाव दावै दावै जोङो बिमा बिफा जाहैयो अब्ला जोङो बै समाव जोङो जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौ हाबा होलांनांगौ जा आरो गामिनि बयखौबो उन्दै उन्दै फ्राबो बिसोरबो देरहैगोन बिसोरखौबो जोङो हाबा होलांनायाव हाबा होनाय सब जानाय लोंनाय जों हेफाजाब हैलायनांगौ नङा होमब्ला औ बेबायदिनो जोङो थांबाय थायो थारमाने जेनेरेसन जेने जेनेरेसन जेनेरेसन फोरोंलांबाय थानांगौ जोंनि रोंनाय फोरखौ जों औ औ
दा जिउ दावबायनायनि माने जोबनाय थाखो आरोना नोंथां माने जोबनाय थाखो होनना बुङोब्ला जिउ दावबायनायनि जोबनाय थाखो हखा जाबाय माने गोजोन सम एबा ओ बोरायनाय सम आरो ना नोंथां माने उन्दैनिफ्राय जिउ दावबाय दावबाय बोरायबोनाय माने गोजो जों सम आरो गोजोन सम मोनहैनाय दा बे समाव सुबुङा गावसोर सोरनि जोबनाय लामासे आवगायो आरो ना नोंथां माने बोराय हैनाय लोगो लोगोनो माने गावसोरनि जिउ दावबायनाय माने जिउ दावबायनाया जोबनाय लामासिम आवगायो आरोना दा मा माखासे गिदिर गोलाव सुब सुबुंफ्रा गाव सोरनि दावबायनाय लामायाव माने मोननाय अनुभब आरो गियान खौ गोदान मिरुनि गथ'फोरनो राननानै होयो दा नोंथाङाथ' बुंलांखाबायानो नङा होनबा नोंथां दा समाजाव मोजां खामानि मावनानै हारिमुवारि गियान लाख थिनानै आरो न' न'खरखौ मोजां लामा दिन्थिनानै जोबनाय समाव सासे सुबुङा माने गोसो गोजोननाय मोननानै माने इसोरनि सायाव माने साबायखर होयो आरोना नोंथां दा जियानो जादोआ मानो जादोआ मानो । दा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोन नङा ओमबा नोंथां? औ दा नोंथाङा आंनो एसेब्लाबो ओ सावरायनो थाखाय सम होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथां दा जोङो जियानो जादोआ मानो औ औ दे गोजोननाय थाबाय ।
बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ औ दे ।
औ दे होमबालाय औ ।
औ